खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा ओरैनो दं नामा दायो?
औ आं ओरैनो दं।
ओ अब्ला दसे सम रायज्लायनो हागोन नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां हागोन।
ओ अब्ला जोङो बिदिनो मा होनो उन्दै समाव गेलेबोनाय माखासे खेलाफोरनि खेलाफोर मा बायदि गेलेबोखो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
समाव माने मा मा ओ खेलाफोर ओ गेलेनानै मा होनो
माबा खालामबोखो लोगोफोरजों इन्जय खालामबोखो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनायसै नङा होनबा। औ रंजाबोनाय सावरायनोसै नोंथां। अब्ला जोङो आंनो बुंग्रोनोसै आरो उन्दै सम समावहाय जों माने मा बायदि गेलेबोयोमोन मा बायदि माने खुसि खालामबोयोमोन
नंगौ नंगौ।
आरो उन्दै समफ्राव बेफोरबायदि गेलेनानै मोजां मोनो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
बे बायदि लोगोफोरजों गामिनि लोगोफोरजों ज' ज' बेरायनाय, ज' ज' गेलेनाय, माने बेफोरखौ माने मोजां नाङोमोन आरो उन्दै समावहाय दा बेफोरबायदि गेलेनाय होनोबा जोंना उन्दै समाव जों गेलेयोमोन बेफोरबादिनो दंफां सायाफोराव जोङो गोजां बोथोर आरो गरम बोथोरबावो जोङो माने मार्बल गरम बोथोराव एसे खम खम जायोमोन आरो। गोजां बोथोरावहाय जों बांसिन गेलेयोमोन मार्बल मार्बलखौ जों बांसिन गेलेयोमोन आरो। जिहेथु मार्बल गेलेनाय होनोब्लाथ' जोंना उन्दैल' नङा गेदेरफ्राबो माने गोबाङानो गेलेफायोमोन आरो जोंजों।
नंगौ।
बे बायदिनो माने मार्बल गोबां गेलेयोमोन आरो। आरो बिदिनो थाहैबाय जोंना मा होनो बेखौ जायगा स्टप गेलेनाय।
नंगौ।
जिहेथु जायगा स्टकखौ जोङो मा खालामो हयथ' जोङो बाथाम फिसा फिसा जाबखोयो नङाब्ला माने अन्थाइखौनो जों जाबखोनानैहाय जों मा खालामो बे जिफोरखौहाय सिङाव बिदिनो जुमब्रा फिथाइ फिसा फिसा जिहेथु बि फिथाइफोरखौहाय जोङो सोनानैहाय माने मुजाफ्राव सो- सोनानै जिनानै माने दुरुंजों गोरा खानानै बल बानायना लायो आरो। जों बिदि माने बिफ्लायलायनानै माने बेखौ माने जायगा स्टप गेलायलायोमोन आरो जों माने गोबांनो
आरो बेबायदिनो थाबावा जोंना मा होनो जों दै मोनसे दंमोन आरो जोंना हर खाथि दै होननाय। जिहेतु माने हाजो सिंनिफ्राय फैयो आरो बे दैया
औ।
बेयाव दैज्लांबा गोथौ जायो नै दा माबाबा मेसेंबा जोंना माने दैया बारा गिदिर जाया आरो एसे फिसा जायो। बेवहाय जोङो मा गैलेया थब्ल'लायनानै जोङो बेवहाय माने थ मा ओ खर' दांलायलायनाय गेलेयोमोन आरो। माने लोगोफोर बिदिनो ओ सातजन आदजन बेबायदिनो लोगो नांनानै जों खर' दांनाय गेलेयोमोन सानसे सानसे। बेबायदि इन्जय खालामबोनाय आरो माखासे जोंना थाबावबाय ओ गामियावहाय जेनेबा जे जोङो साब्रै साबाफोर लोगो थायोब्ला जों बारनाय माने उन्दैथारावहाय माने बारनायबो गेलेबोबाय आरो। आखाइ होलायलायनानै बारनाय ओरै आथिं होथेलायनानै बिदि बारनाय गेलेबोनाय आरो जोंना थाबावो बिदिनो मा होनो बाथा गेलेनाय जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो जेब्ला माइ हाखांनानै ओ नाराया रानो अब्ला जों बेवहाय मा ओ बाथा गैेलेयोमोन आरो बन फिसा एरखोनानै बुलायलायनाय बे बाथा गेलेयोमोन आरो ओं औ औ। आरो बिदिनो जेनेबा जोंना हाग्राबारिफ्राव बा न' सिङाव बेबायदिनो थाखुमालायनायफोर थाखुमालायनायबो गोबां गेलेबोबाय आरो। आरो बे खर' दांनायफोरखौ जों माने दंफां साफ्रावबो बा बोरियावबो बिदिनो होसोलायनानै खर' दांलायलायनाय बेबायदि माने गोबां गेलेबोबाय आरो। ओ निजेआव गोबां रंजाबोबाय गोबां बाजाबोबाय आरो। बिदिनो आरो जोंना थाबावबाय मा होनो बेखौ फेरेंगा लानजाइ गेलेनाय फेरेंगा लान्जायखौ माने जोङो बे मालाबा हायावबो मानो सिन बोनानै जों गेलेयो आरो बिदिनो जोङो मा खालामो जेरा स्कुल समावहाय स्कुलाव जेब्ला जों थाङो अब्ला जों स्कुलावबो गेलेयोन आरो बेखौहाय। जों बेखौ स्कुलनि बे जिहेथु ब्रेन्स। स्कुलनि बेरेन्सियावहाय जों माने बे फेरेंगा लानजायनि माबाखौहाय आखिनानै दोनखायोमोन आरो। जिहेतु माने खलमफोरजों लिरनानै बा माखासे माहोनो बेखौ मार्कारफोरजों लिरनानैहाय जोङो बानायनानै दोनखायो आरो जेब्लानो माने सम मोनो बा स्कुलावहाय जोङो दसे सम हाफ टाइम मोनोबा जोङो माने बेवहाय ओ लेखाफोरखौ फिसिनानै फिसा फिसा खालामनानै खननानै आरो सोरबाया बे हासिब हासिब गनसिखौ। बस'नानै लानानैहाय माने बेबायदि गेलेयोमोन आरो। आरो बिदिनो उन्दै समाव गेलेनाय होनोब्ला बे जोंथ' माने बे जुमब्रा फिथाइफोरा जुमब्रा फिथाइफोरखौ माने बलफोरखौथ' जों मोनलाबायनो थाङा नङा होमबा। गामिफ्रावहाय जेनेबा ओ फिल्डफोर थायोब्ला गामियाव बला थायो अब्लाबो जों बेखौथ' माने न'फ्राव जोलाबायना ला बोनो हाया नङा होमबा। मोजां माने जोंना बे समाव उन्दै समावहाय जोंना बलफोरखौ बायलाबायनानैबो लाबोआ बाजारफोरनिफ्राय बिदिनो जों माने जुमब्रा फिथाइफोरजोंबो गोबां माने जोनानै गेलेबोनाय बेफोरबायदि माखासे गोबां माने खेलाफोर गेलेबोबाय आरो। दा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खेलाफोर गेलेबोखांबाय नामा उन्दै समफ्रावहाय?
औ नंगौ नोंथां ओ जोंबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोबोद बेफोरबायदि खेलाखौनो गेलेबोदों आरो ना ओरैनो नांलायनाय खर' दांलायनाय होना बुङो जोंथ' आं गोसोआव फैदों आरोना जों माब्रै गेलेयोमोन होनबा खर' दांलायनायखौ जोङो बे दैयावबो गेलेनाय जायोमोन आरोना नोंथां औ दैयाव माने सासे जोङो ओरैबायदि खामो आरो जों ज'है जों जेब्ला दुगैहैयो जोंनि बे ओ माबाफोरावहा जाम्फैफोरावहा जाम्फै नङाबा ओरैनो दैसा दैसाद्रायबो नङा दैसायावथ' दैया गिदिर जायो नालाय माने दैसायाथ' एसे दाहार थायो दैज्लां बोथोरावहा बांसिन दैज्लां बोथोराव जों गेलेनाय जायोमोन आरो मानोना दैआ एसे बुरजा जायो नालाय जाम्फैफोरावहा ओमफ्राय एसे गोथौ जानांगौ आरो जायगाया माने हम नाला थोरोबनाय आरो ना माने थोरोबद्राया गोदोनासिम थांनाय आरो ना। माबा औ बिख खासिम थांनाय बेबायदि जानांगौ ओ नङाबाथ' थोरोबद्रायबाथ' गबगोन नालाय। ओमफ्राय आरो बिनि उनावहाय जों मा खालामोमोन ज'है जों बिदिनो द' द'जोनबा स्नि स्नि जोन बिदि ज' जानानै जोङो ओ बे खर' दांलायो आरोना दैयावहा ओमफ्राय जाय मान जों सिगाङावनो सोर माने नायगिरिग्रा जागोनबा जाय माने दांनो हागोन ओ बेनो जाय सिगांग्रो दान दांजाग्रोगोन बेनो आरो खेबसे उनावहा उननि खेलावहााय बियो बेयो दांग्रा जानांगोन आरो ना। खर'खौ दांगो राङा नांगोन आरो बेबायदि आरोना नोंथां बेखौ जों सिखाव होननना बुङोमोन आरोना। औ सिखाव जानांगोन आरो माने बेबायदि माने सिखावथ' ओरैबाथ' खारनोसो नांगौ नालाय नाथाय जोंनिया मा जायो उल्था आरो ना माने सिखावासो होसोनाङो आरोना। दांनांगोन आरो बेबायदि आरो।
औ औ
ओमफ्राय बेबायदिनो माने मा सासे माने बिदिनो थब्ल' थब्ल' खारो आरो ना बेयाव थब्ल'नानै ओइ मोन थि जायगायाव ओंखारहैयो आरो ना गोजान गोजान जायगायाव नङा।
ओमफ्राय बे माबायाबो होसोनांगौ आरो जाय दांग्रा बे होसोनानै दांनांगौ। जाय सिगांग्रो दांजाग्रोयो दांजाग्रोयो बे उननि खेलावहा बियो होसोनांगोन आरो बेबायदिया नोंथां। औ आरो बेबायदिनो जों बे खर' दांनायखौ आरो जोङो बिफां सायावबो गेलेयोमोन आरोना जोङो। दंफां सायावहा बे दंफांफोर ओरैनो थानाय बांसिन थानाय बे बेफोरबायदि थायो ना बिफांफोर जेरै स दालाय मेरला थानाय बिफांफोरावहा सौरा बिफांखौनो हो दा बेबायदि बांसिन थायो नालाय जों बारै बारै खारो आरो ना ओरै दां जाय दां जाग्रोयो बेनो आरो खामसे दांफिनांगोन आरो बिब्दाबादि होसोनांगोन आरो उननि खेलावहाय। बेबायदि आरो मोनसे आं गोसोआव फैदों जों जुदि गेलेयोमोनबा जोङो आरो जों थाखोमालायनाय गेलेयोमोन नोंथाङाबो बुंखादों थाखोमालायनायखौ आरो बे जों बिदिनो जारिफोरावहा बा हाग्रा बेफोरबायदि जारि फिसा हाग्रायाव जों थाखोमा लायोमोन आरोना। ओमफ्राय जाय होसोनाय जाय नायग्रोग्रोनांगौ बे सिगांग्रो जाय नायजाग्रोयो बा नुजाग्रोयो बेनो आरो उननि खेलायावहा बे नायगिरनांगोन आरो माने सिखाव जागोन आरो बेयो माने
बेबायदि ओ जोङो जोंनि जों बेबायदिनो हारि आरो जोङो बे जोंहा फरायसालि दं आरो जोंनि गामियावहा खाथियावनो जोंनि न' खाथियावनो। बे जों जेब्ला जों फरायसालिनिफ्राय जों सुति जाना फैयो बेलासियावहा अब्लानो जों गासैबो ओंखाम जाखां लोंखां बेवयावनो बेयावनो जमा जायो आरोना जों गेलेनो थाखाय बे थाखोमालायनाय गेलेनो। ओमफ्राय बिदिनो खारखोमालायो आरोना जोङो ओमफ्राय थाखोमानानै थायो। जिखुनु जायगाफ्रावहा बा बेबायदि आरानो थां ओम बेबायदिनो जोङो बे मोनसे खेला गेलेयोमोन जोङो जेरै अन्थाइनि खेला बे अन्थाइ मोनबा अन्थाइ होननानै जों आखाइायाव लाना गेलेनाया।
औ।
नोंथाङा मिथिगौ खोमा बेखौ अन्थाइ गेलेनाय अन्थाइ खेला गेलेनाय नांगौमोन जोङो औ गर गेलेनाय औ। गर गेलेनाय बे मोनबा मोनबा अन्थाइ लायो। बिदिनो बेखौ गेलेनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो जों बारनाय खेला गेलेयोमोन फरायसालियाव थाबा मोनया माने सानैया आ जाय सानै गथ'फ्रा माने आखाइ ओरै थिखांनांगौ बा आथिं ओरै हेबनांगौ बेबायदि फ्राय बेखौ बारनांगौ आर ना बाखि। माखासेफ्रा औ। बेबादि औ आखाइजों होयो माबा होयो बिदिमोन नोंथां। आखाइ आथिंखौबो होयो ओरै आथिंजों ओरै खालामनांगौ ओरै आर ना आखाइजों आथिंजों। बेबायदि बियाम खालामामनाय बादि जायोमोन आरो ना बियो। आसलथे बेबायदि बे बारनायखौ गेलेयोमोन जोङो आरो आरो बेबायदिनो दंबावो जोंहा बाथा गेलेनाय होननाया नोंथांआथ' बुंखाबाय बेखौ। बे औ बे औवानि बे औवा गनजों लानानै बेजों गेलेयोमोन। आरो बेबायदिनो जोङो बे दांलायनाय गेलेयोमोनलै जोङो नोंथां। दांलायनाय आरोना ज' हानजा जानानै हना ला मोनसे हानजायावहा साबा बा जेसबां मानसि जायो आरो जेसां गथ'फोर जायो आरो ना बिदिनो हमला मोनसे हानजायावहा साबा दं आरो मोनसे हाजोआव साबा दं समान समान जानांगोन आरो ओमफ्राय बियो सासेफ्रा हमथानांगोन बेखौ आरो सासेया खारनांगोन आरोना ओफ्राय मोनसे जायगा थायो आरो बै मोनसे सिमा थायो बे सिमासिम खारथारनो हानांगोन आरो दांजाया लाफानो बे दांजादोंबाथ' बे खारनो मोनला आरोना बेयावनो थाबथानांसिगोन बियो साबाया खारनांगोन साबाया दांनांगोन आरो ओमफ्राय जाय दांजायासै जेब्ला बेयो खारनो हानानै बै सिमासिम सहैबाय बै जायगासिम अब्लानो बे हानजाया देरहाबाय आरोना बेबायदि आरो नोंथाङा औ दा औ बेबायदिनो आरो जों गोबां दानि जों जायफोर जों फोर माने आथिखालाव जायो जेसेबां मुंदांखा खेलाफोर दं जेरै जोलुर गेलेनायखौनो होन बेखौबो जों गेलेयोमोन बेखौ जोङो बिदिनो न' नखरनिफ्राय न'खरनिफ्राय जों बिदिनो जुथाफोर बायनानै बिनानै बिमा बिफानिफ्राय बिनानै जोङो जोंनि फोथारफ्राव गेलेयोमोन आरोोना जोलुर गेलेनाय फुटबल होनना बुंङो जायखौ आरो बेबायदिनो जों क्रिकेटबो गेलेनाय जायोमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो जोबोद गेम गेलेबोदों आरो जों खेला गेलेबोदों आरो भलिबलफोरखौबो गेलेनाय जायोमोन जोङो उन्दैयाव गेलेयोमोन आरो एसे देरनानैबो गेलेदों आरोना बेफोरखौ थ' बेफोरनो आरो जों गेलेनाया जेरै थब्ल'नाय गेलेनाय दैयावहा बेबायदिनिफ्राय लानानै जोङो बिफां सायाव बारखोलायनाय बिदिबो गेलेदों आरो मालाबा मा जायोमोन गोग्लैलाबायायोमोन आथिं आखाइ दुलुला दोलो ला लाबायायोन जोंहा बिफां सायाव औ बेबादि गेलेयोमोन आरो नोंथहा बिदिबा जोंहा औ नंगौ समा जाबाय नोंथां बिदिबा औ दे होनोमबा दोनथ'बाय औ